औ हेल'
औ नोंथांङा मा खालामदों?
औ दंङ आंबो। ओरैनो ओमफ्राय ओनोंथाङा मा खालामगासि नो
आंबो दङ बिदिनो।
औ
नों ओ नोंथांनियाव फन हरनायनि ओ गुबै जाहोनानो जाहैबाय। ओ बर' बर' आइजोफोरा एम उम जिउ खुंनो थाखाय एबा न'खरखौ ओ सामलायलांनो थाखाय माबायदि बेफार फालांगि मावो बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ औ हागोन
औ
ओ उम बर' हारिनि जिउ खुंनाय होननानै बुङोब्लाथ' ओजोङो माने अभारअल ओजोङो आबादखौनो बुंजागोन। ओफ्राय ओ सेभेेनटि बा सिक्सटि ओबिथांमोना नंगौ बिथां ओमोना माने ओआबादखौ सोनारनानैनो माने जिउ खुङो। औ बेनि अनगायैबो ओ जायफोरा माने ओ ओ आबाद गैया बा दुब्लियाव आबाद मावनो थाखाय हा गैया बा ओसोरबाया माने बिदि हा थाब्लाबो माने मावा। ओ खायफाबा ओ सोरबाया ओ सोलोंथाइ मोननायफोरा ओ साख्रि लाबाय ओमफ्राय ओ सोरबाबा आरो ओ बेफार फालांगि खालामबाय। ओ थिग बेबादिनो ओ। बेफार फालांगि खालामनायाव माने ओ जोंनि आइजोफोराबो माने ओ उन जानानै गैला माने।
औ
औ ओ बिदि माने बेफार फालांगि खालामनायखौ माने औ ओजोङो बेबायदि ओ थासारियावबो नुयो जे औ ओ जौ जौआथ' ओजोंनि बर' हारिनि मोनसे ओनांजाबनानै थाफानाय मोनसे ओमुवा होननानै। जों बुंनांगोन। दिनैसिमबो जौआ जोंनि हारियाव दङ। ओ नंगौना नोंथां औ ओ। माने ओ बे ओ जौनि थाखायनो माने ओ बर' हारिनि ओ मोननैसो न'खरा गंनैसो न'खरा माने ओ गाज्रि थासारियाव जालांनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो गोदो। ओआथिखलाथ' बारा गैला। ला अमफ्राय आथिखालावबो होमब्लाबो ओ गंफा गंनै नो मोनसे ओ ओ बेफोर ओ जौनि थाखाय थासारिया गाज्रि जालांनाय बा ओ ओ जिउ खुंनायाव खस्थ' जालांनाय न'खरफोराव ओ जों बांसिन माने बेफोर आइजोफोरानो गावनि न'खरखौ सामलायलांनो थाखाय आवगायबोनायखौ जोंङो नुनो मोनदों आरो। नंगौना नोंथां? औ औ ओबिथांमोनानो ओ गावनि ओ फिसाय एबा हौवा खौ माने दोनथनानै ओ माने गावनो माने ओ जिखुनु ओ गावनि बारियावनो गायनाय ओ बायदिसिना मैगं थाइगंफोरखौ माने ओ जोङो ओ बाजाराव फान हैनानै ओ बेफोरनिफ्राय थायफा थाइनै रां आरजिनानै ओ गावनि नखरखौ सुफुंबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो औ नंगौ ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
ओ आथिखालावथ आरो ओ जोङो बाजारफ्राव ओ नायनो थाङोब्लाथाय ओ जोङो बांसिनानो बर आइजोफोरखौ सो नुनो मोनसै नंगौना नोंथां औ जिखुनु ओ मैगं थाइगंनि ओ फालांगियानो जाया मानो ओमफ्राय ओ आथिखालाव ओ आङो नुनो मोनदों ओ सानैसो आइजोफोरखौबो माने ओ बेफोर बेदर ओ बयलार बेदर दाननाय बा अमा बेदर दाननायबो आङो ओ बबेबा बबेबा माने दखानाव आं नुनो मोनदों आरो औ औ नंगौना नोंथां औ औ नोंथाङाबो नुबायना ओ बिदि आइजोफोरखौ औ औ औ औ ओ दा नोंथाङा ओ बेफोर ओ आइजोफोरनि ओ बेफार फालांगि खालामनायनि सोमोन्दै ओ मा सानो नोंथाङा एसे फंनैसो ओ बुंनो हागोन नामा औ देलाय बुंलाय
माने नोंथां उम आइजोफोरा ओ बर आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो बिदिनो खस्थ मावना जाबोनाय आइजोफोर
औ
बिदि बेफार फालांगि मावनायावबो जोबोद आखा फाखा जायो मानोना ओ नआव जिहेथु ओ सामलायलांनो थाखाय बिथांमोना ओ जेबो ओ गिनाय गैयै साहस जायो मायबा मोनसे थाखाय जेनेबा ओ नखरखौ उम बोरै खुंलांनो बेफोरखौ सा साननानै ओ जि मोनो बे खौनो मावनाय जायो ओ बेफार फालांगियानो जा अमा दाउ बिदि फिसिनायानो जा जिखुनु ओ दाउ फिसिनायनिबो बिथांमोनहा रां खामायो फालांगि बानायो अमाखौथ लाखायो बर आइजोफोरा गासैबो बिदिनो ओ जौ जौवाफोरबो सावबाय बिदिनो अफ्रिफोरखौ अमाफोरनो होबाय ओ बिथिंजाय आरो जौफोरखौ फाननानै ओ रां मोननाय बेफोरजों सोलिनो हाबाय।
औ।
बिदिनो जोबोर आयजा- आयदा दोङो आरो बर'फोरा। बर' आइजोफोरा आखा फाखा। आरो ओ आगोलनिफ्रायनो खारदै खारैबिदि खारथिंना फाननाय ओ बर' आइजोफोरनियाव ओ दाख लागै हुदा दोङो।
औ औ।
ओ बांसिन नुनो मोनो बर' आइजोफोरखौ बिदि ओ फालांगि मावथिंनाय।
औ।
नो- नोंथांनि ओ नोंथां लाहाबो बिदिनो ओ नोंस्रा ओ नोंथांनि ओ बिमाफोरा बिदिनो फालांगि बानायो नामा नोंथां?
औ ओ बिदिथ' फालांगि बानाया, ओ होमब्लाबो माने आङो बै ओ आइजोफोरखौ बुंनो थांगोन आरो। ओ जायफोरा माने बेफार फालांगि खालामो। औ ओ। बिथांमोना माने ओ बेफोर अमा, दाउ बेफोर ओ फिसिनायल' नङा ओ बिथांमोना माने ओ आथिखालाव माने एसे मदार्नबो जाबाय आरो ना। ओ सोरबा सोरबा माने ओ बेफोर नोंथाङा टेलार मेसिनखौ मिथिगौ ना? औ औ बे टेलार मोरसिंफोरखौ बायना लाबोनानै न'आवनो माने ओ एसे सोलोंनानै ओ बायदिसिना ओ सुख्रेबला सुख्रेबसि खालामनानैब्लाबो माने ओ रां आरजिनायखौ आङो नुनो मोनसै आरो। आ नंगौना? थां औ औ थि बे बेबायदिनो ओ बे ओ आथिखालावथ' ओ बायदि बायदि गोबां ओ थायो नालाय जेरैबायदि नोंथाङा क्रसेटखौ मिथिगौना? क्रसेट हेबनायखौ मिथिगौ ना नोंथाङा? ओ बेफोर ओ। ओ खायफा सिख्लाफोरा माने मर्दार्नाइजेसन माने बेफोरफोरखौ इउटुबफोराव नायनानै माने बेनि माने डिमान्डखौ नायनानै बेफोर बायदिसिना क्रसेट हेबनायखौबो आं नुनो मोनसै आरो। नंगौना नोंथा? ओ ओ इस फोराव आङो ओ सानैसो बर' आइजोफोरखौ माने बिदि क्रसेट हेबनानै अनलाइन फाननायखौबो आं नुनो मोनसै आरो। नंगौना नोंथां? अ अ बेफोरनि गेजेरजोंबो माने ओ जोंनि बर' आइजोफोरा थायफा थायनै रां आरजिनानै माने ओ उम गावनि न'खरखौ एसेब्लाबो सुफुंलांनो हादों आरो। अ थिगबायदिनो बेबायदिनो क्रस सेट बुङोब्लाथ' जोङो बाइक बिसिना अ बेग बायदिसिना आथिखालावथ' क्रसेटनि ओ गाननायबो हेबो हेबनायखौ आं नुनो मोनो औ ओ ओमफ्राय बायदिसिना ओ बिबार बा फुल बेफोरखौबो हेबनायखौ आं नुनो मोनसै आरो।
औ
औ नोंथाङा ओ बेफोरनि बागै माबाफोर बुंगोन नामा?
औ बुंजायो नोंथां
औ
आथिखालाव बिदिनो लाइमोनफोराबो ओ जना थाया नालाय नोंथां
औ
बिदिनो बायदि बायदि जोबोद आयदा ओ जौगाखांबोगासिनो बिदिनो ओ उ सिलाय मेसिनफोरजोंबो बिदिनो हि सुथाबनानै लाइमोनफोराबो जोबोर जौगाखांगासिनो दोङो रां आरजिगासिनो दङ बिदिनो
औ
सोलिलांगासिनो दोंओ सुइ हटारफोरबाबो जिबाबो आगोलनि दिनावथ बिदि ओ आयदाबो बिसि गैयामोन नालाय बारा दानाय लुनायनि अनगायै ओ दानिया आरो अनलाइननि जुग ओ बिदिनो फानाबाबो हाथाय बाजार फानाबाबो अनलाइनफोरावनो हरनो हायो नङा
औ औ औ
बिदिनो बहुद ओ नुनो मोनो बायदिसिना हेबनानै बेग आरि नोंथाङाथ बुंखांबाय बेफोरनि बागै जोबोद ओ नुनो मोनो हेलौ नोंथां
आ बुं
औ नोंथां खोनादोना
औ
औ ओ नोंथां उम जोंनियाबो समफोराबो ओ जाहोलांबाय ओ नोंथाङा आंनो बेसेन